हेलौ ओ आदसा नोंथां दा मा खालामदों
आं ओरैनो जिरायनानै दं नै नोंथां
ओ बिदिब्ला बोथोरफोरालाय बोरै नोंथांनिमोनिजों
बोथोरफोरा‌ बिदिनो अखा हालाय सानदुं दुंलाय जागासिनो नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रि नामा
ओ नोंथां फ्रि फ्रियालाय
ओ नोंथाङा फ्रिब्ला मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ औ माथ टपिक बुंनालाय
ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम हान्था मेलाया बोरै जौगाबोदों आरोना नोंथां
औ औ औ
आरो बिदिनो हान्था मेलानि राहाफोरा ओ ओ गोदोनिफ्राय दासिम आव बोरै सोलायबोदों आरोना नोंथां बेफोरनि सायाव
औ औ औ
अब्ला आं एसे हान्था मेलानि सायाव गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम बा आथिखालनि जुगसिम माबोरै जाबोदों माबोरै जौगाबोदों बिनि सायाव एसे खोन्थाना होनोसै आरोना नोंथांनो आङो औ जोङो आङो अब्ला गोदोनि-गोदोनिफ्रायनो जागायनसै बे गोदोनि हान्था मेला आरो बेफोरबायदिनो थांलाय फैलायनि बागै जोङो बुङोब्लाथ' ओ गोबां बेफोरबायदिनो खस्थ'मोन जे गोदोथ' जेबो बेफोरबायदि जेरै रेल लामा होन बा बेफोरबायदिनो गारि मथर आरो मोजां मोजां लामा बेफोरबायदि गैयैनि जाउनाव जों गोबां ओ बेफोरबायदिनो खस्थ'यै खस्थ'यै जोङो हान्था मेला खालामबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना ना बिदिनो खोनानो मोनो जोङो गोदोथ' बुङोब्ला गारि मथर गैया बेबादिनो रेलगारि गैया उरांफोर गैया जाहाजफोर गैया गोबां बेफोरबायदिनो फ्राइयानो गैयामोन आरोना नोंथा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो माथ्र' जोङो ओ साइकेल बा आरो बिदिनो साइकेल बा बेफोरबायदिनो मोसौ गारिफोरखौसो जोङो खोनानो मोनोमोन बा नुनो मोनोमोन आरोना ना नोंथां आरो जों गोदोनि जुगावहाय जोङो गोजान लामा हान्थियोब्लाबो हान्थिनोब्लाबो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो हान्थिनांगौ गोनां जायोमोन ओ जों बेफोरबायदिनो गोजान लामा थाङोब्लाबो जोङो साइकेलफोरजों आरो गराय गारिफोरजों बे बेफोरबायदिनो जोङो गराय गारि फोरजोंसो थांनांगौ जायोमोन आरो ना फ्राय जोङो बेफोरबायदिनो हाथाय बाजार खालामनोब्लाबो जोङो थांलाय फैलाय हाथाय बाजाराव खालामनोब्लाबो जोङो मा होनो जों थाबायनानै थां फ्राइयानो बांसिन बा बै समावहाय बेफोरबायदिनो गोबां नखरावनो जोङो साइकेलफोरखौबो जोङो नुनाय जायामोन आरोना नोंथां नाथाय जोङो आथिखालनि जुगाव होनोब्ला थ' जोङो बेफोरबायदिनो गोबां ओ इमप्रुभ जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां जोङो आथिखालनि जुगाव ओ जोङो बुंनो थां जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि जुगाखौ जोङो ओ गोबां बेफोरबायदिनो फेसिलिटिसफोर दङ जेरै गोजान लामा हानथिनो थाखाय जोङो ट्रेन दङ बेफोरबायदिनो खम समावनो जोङो आथि आथिखालनि जुगाव गोबां बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगायाव थां हान्थिनो हासै बा हान्थिनो हासै आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
बेफोरबायदिनो जोङो आथिखालनि ज' सोब नखरफ्रावनो बेफोरबायदिनो गारि मथर गोनांफोरखौ जोङो नुनो नुनो मोनसै आरो बेफोरबायदिनो
आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ जों आथिखालनि जुगाव दै लामा जेरै जोङो दैयाव खारग्रा बेफोरबायदिनो जाहाज बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर जोङो लामा हानथिग्राखौ जोङो नुनो मोनो गोजान गोजान लामा हानथिनाय बेफोरबोखौ जोङो नुनो मोनो दैनि लामा जोंबो जों आथिखालनि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो मानसिफ्रा हान्था मेलाखौ जों खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नुनो मोनो आरो थांलाय फैलाय ओ खालामनायखौ आरो बेफोरबायदिनो आथिखालनि जुगाव जोङो हाथाय बाजारफोर थाङोब्लाबो बा एसे गोजान जायगाफ्राव जोंङो माबा मोनसे खामानियाव थाङोब्लाबो जोंङो ओ बेफोरबायदिनो बाइक स्कुटि बेफोरबायदिनो गोबां नखरफोरावनो बेफोरबायदिया थाखाजोबसै आथिखालनि जुगाव जों गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां इमप्रुभ जाबोनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जोंङो गोदोनि जुगाव बेबायदिनो हाथथाय बाजार खालामनोब्लाबो जोंङो ओ साइकेलफोरजों बा थाबायनानै गराइ गारिफोरजों जों बिदि ए बेफोरबायदिनो जोःङो थांनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जोंङो हाथाय बाजार खालामनोब्लाबो बा ओ ससे लामा थांनोब्लाबो जोंङो मा होनो गारि मथरफोरखौ इउस खालामनायखौ जोंङो बाहायनायफोरखौ जोंङो जोंङो नुनो मोनसै आरोना।
आरो जोंङो उरां उरांखौ जोंङो बुङोब्ला उरांजों थाङोब्लाथ' जों गोबां खम समावनो माने गोजान लामाखौ जोंङो हान्थिनो हायो आरो ना नोंथां। औ आरो जोंङो बिदिनो ट्रेनजोंबो जोंङो गोबां खमावनो जोंङो गोजान गोजान लामा थांनो हासै आरोना नोंथां
औ नोंथां औ औ।
आरो जोंङो आथिखालनि जुगाव गोबां बेफोर मोनदों गारि मथरफोरखौ जोंङो नुनो मोनसै जोंङो। बिदिनो गोबां गोजान जायगायाव थांङोब्लाबो जों पार्सनेल मा होनो जोंनि गावनि निजा गारि मथरफोरजों जोंङो थांनायखौ जोंङो नुनो मोनसै आथिखालनि जुगाव नाथाय गोदोनि जुगाव बिदि नङामोन। जोंङो गंफा गंनैल जों साइकेल बा बेफोरबायदिनो फ्रायानो बांसिन बांसिन जोंङो ओ गारि बा मोसौ गारि बेफोरखौ जोंङो नुनाय जायोमोन आरो नोंथां ओमफ्राय हाथाय बाजार खालामनो
बेफोरबायदिनो आथिंजों हान्थिनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन दा जोंङो गारि साइकेलफोरजों हान्थिनायखौ जोंङो ओ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां गोदोनि जुगाव जोंङो आथिखाल दानि जुगावथ' बेफोरबायदिनो गोबां इमप्रुभथ'जोंङो जाखाबाय आरो जों नुनोबो मोनो ओ आथिखालनि जुगाव जों फ्राय बांसिन जोंङो गोदान लामा हान्थिनोब्ला जोंङो बेफोरबायदिनो ट्रेननि ट्रेनखौ जों बाहायनायखौ जोंङो बांसिन नुनो मोनो आरोना।
औ नोंथां औ।
औ आरो जोंङो बेफोरबायदिनो गोबां बेफोरबायदिनो हान्थिनो हानाय जों लामाफोरखौ जोंङो जोंङो दिनै न'आव जों नुनो मोनसै बेफोरबायदिनो गोदोनि जुगाव जोंङो हान्थिनोब्लाबो जोंनि थाखाय मोजां लामा गैयामोन आरो जोंङो हान्थिनोब्लाबो जों बेफोरबायदिनो गोबां खस्थयै जों हान्थिनांगौ जायोमोन गोदोनि जुगाव नाथाय जोंङो आथिखालनि नगाव जोंङो नायनो थाङोब्ला बेफोर गोबां मोजां मोजां लामा नसै हाइ लामाफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ
जोङो औ बेफोरबायदिनो जोङो गोजान लामा हानथिनोबाबो जोङो इजिलि माने गारि मथरफोरजोंनो जोङो गोजान गोजान आथिखालनि जुगाव हान्थिनायखौ जोङो नुनो मोनथिब्ला जों हान्थिनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ फ्राय जोङो उरांजों जोङो गोबां बेफोरबायनो गोजान गोजान जायगा जेरै जेराव गोबाव सम लायो ट्रेन फोरजोंबो जेराव गोबाव सम लायो गारि मटरफोरजों गोबाव सम लायो जों बेवहाय जोङो उरांखौ उरांखौ नायहरोब्ला जोङो उरांजों माने जोङो खम समावनो बेफोरबादिनो गोजान जायगायाव हान्थिलांनायखौ जोङो हान्थिनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ होमब्ला नोंथाङाबो एसे फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा नोंथां? हेल' नोंथां। औ। औ खोनादों नै दासो खोनादों अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां ओ जोङो गोदोनिखौ नायनो थाङोब्ला बे दहाय नोंथां बुंलांनाय बादिनो बे गोदोहाय बांसिनानो हान्था मेला हान्था मेलायानो हान्था मेलानि राहाफोरा बांद्राय गैयामोन आरोना गोदो नोंथां। मोजां फेसिलिटिफोर गैयामोन आरोना नोंथां। जायनि थाखाय जोङो बिदिनो गोजान गोजान लामा हान्थिनो थाखाय बिदिनो गोबाव सम नांगौ जायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ।
जायनि थाखाय गोदो गोदोहाय बिदिनो गारि मथर गैयैनि जाउनाव बिदिनो ओ उरां जाहाजफोर बा बिदिनो नावफोर बिदि-बिदिनो जाहाजफोर गिदिर गिदिर जाहाज फोर बा बिदिनो गिदिर गिदिर गारिफोर ट्रेनफोर बिदि बिदि गैयैनि जाउनावनो गोदो हान्था मेलानि राहाफोरा ओ एसे गोब्राबमोन आरोना नोंथां।
औ औ।
आरो जोङो आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां गोरलै जाना फैदों आरो हान्था मेलानि राहाफ्रा। जोङो बिदिनो बबेबाफोर थांब्रबला बायनोबाबो आथिखालनि जुगाव जोङो बहुद चेन्ज नुसै आरोना नोंथां।औ, औ औ। जेरै जोङो बिदिनो बबेबाफोर गोदान जायगाफोराव थाङोब्लाबो गोजान जायगाफोर फोरावबो गोदान जायगाफोराव थाङोब्लाबो आरो बिदिनो बबेबा हादरनिफ्राय बबेब हादराव फोराव थाङोब्लाबो जोंहा आजिखालिनि जुगाव ओ थाबनो सहैसै आरोना नोंथां।
औ औ।
औ। ओ बेनिखायनो हान्था मेलानि राहाया दानि जुगावहाय गोबां गोरलै जानानै फैदों आरोना नोंथां।
औ औ।
जेरै जों होननो थाङोब्ला ओ गोदो गोदायथ' बिदिनो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो ओ गराइ गारि बा साइखेल, साइकेलखौबो जों फ्राय गोदाहाय बिदिनो गो-गोबां खम बिबाङावसो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां‌।
हान्था मेलानि राहाफोरावहाय गोबां ओ थाब सहैयामोन आरोना नोंथां। नाथाय आथिखालनि जुगावथ' बिदिनो गोबां फेसिलिटिफोर ओंखारबाय आरोना नोंथां। जायनि थाखाय जोङो हान्था मेला थांनोब्ला बबेबाफोर गोजान जायगा थांनोब्ला बेजों थाब सहैनोसै आरोना नोंथां। दो गोदो गोदायथ' बिदिनो सप्तासे फोर सप्तासे फोर नांगौ सम जे बै जायगायाव सहैनो थाखाय जे सप्तासे फोर सम नांगौ जायोमोन आरो नोंथां नाथाय जोङो आथिखालनि जुगाव बै सप्टासे सम ला नायखौ जोङो बिदिनो साननै बा सानसेयावनो सहैनो हासै आरोना नोंथां। हान्था मेलानि राहाजों। मानो होनोब्ला जोङो बिदिनो जोंनि हान्था मेला राहा फोरा दानि जुगाव हाय गोबां बिदिनो आपग्रेद जानानै फैदों आरोना नोंथां ओ बिदिनो सोलों थाइनि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो गोबां गारि मथरफोर बा हान्था मेलानि राहा फोरखौ जोङो दिहुननो हादों आरो ना नोंथां। औ जायनि थाखाय दानि जुगाव बिदिनो हान्था मेलाफ्रा गोबां गोरलै जानानै फैदों आरो। ओ दहाय बिदिनो नोंथां बुंनानै बिदिनो गोदोनि दिनाव बिदिनो लामा फोराबो मोजां नङा मोन ओ बिदिनो गराइ गारि फोरजों सलायनो थाखायबो जे हाखर हालाममोन अन्थाइ अन्थाइ फोरमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जों नायनो थाङोब्ला बिदिनो फ्राय गोबां फाक्का लामा फोरखौ जोङो नुनो मोन सै आरोना आरो जोङो बिदिनो ब्लक इथाफोर जे लामा फोराव बानायनाय बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनसै आरो ना नोंथां।
औ औ।
फाय दानि जुगावहाय जोङो बिदिनो द सेनो सहैसै आरो ना जायनि थाखाय जोंनि लामाफ्राबो मोजां आरोना नोंथां औ आरो जों बिदिनो बवाफोर बिदिनो खामानि जायोब्ला गोदोनि दिनावथ' बिदिनो खामानि फोर जायोब्ला जे थांब्रब नानै फैब्रबला बायनो हायामोन आरोना नोंथां।
औ औ।
खालि जुगाव बिदिनो थांब्रबनानै फैनो हासै आरो हान्था मेलानि गेजे जों मानोना जोंनि हान्था मेला राहाया दानि जुगाव गोबां आपग्रेद जानानै फैदों आरोना नोंथां बेनि थाखायनो नो जोङो हान्था मेलाया दानि जुगाव हाय साबसिन आरो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव।
औ औ।
जोंना समावबोथ' जानानै फैबाय नोंथां नोंथां दा आं दसे सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना नोंथां। औ औ बिदिबा दोनथ'लानोसै खोमा नोंथां।
औ औ।
दे होमब्लालाय नोंथां।
औ।